औ हेलौ
खो खोनादोंना नोंथाङा?
औ औ खोनादों नोंथां।
अ गिबियावनो बेलासि समनि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। औ अ नोंऔ नोंथांजों आङो बाजारनि सोमोन्दै एसे सावरायनो होननानै नोंथांखौ आं कल खालामनाय जादोंमोन। नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां सावरायजागोन।
दे बिदिब्लाबो नोंथाङा बाजार जायखौ जों हाथाय होननानैबो बुङो। ओ बेनि सोमोन्दै नोंथाङा? गिबियावनो एसे सुंद'यै आंनो फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ बाजारनि सोमोन्दै ना?
औ औ औ।
औ ओ बाजार होनोब्लाथ' ओरै'नो जों ओ जायनिफ्राय बा जाय जायगानि निफ्राय आरोना ओ जोंनि नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ ओ बायनानै माब्लाबा लाबोनो हायो आरो माब्लाबा गोसो जायोब्ला आरो जों आ जोंनियाव थानाय खायसे मुवा बेसादफोरखौ फानहैनोबो हायो आरो बेबायदि मोनसे जायगा औ औ।
अ दा बाजार होनना बुङोब्ला जों बेखौबो मिथिनो हायो थां जेन'बा जोंङो जुदि जोंनि खाथि-खालायाव जुदि बेबायदि बाजारा थायोब्ला जोंहा आबादारिफोरनि थाखायबो जोबोरैनो सुबिदा जायो नङा होमबा नोंथां?
औ जायो औ।
आबादारि बिथांमोना गावसोरनि मावनाय फसलफोरखौ अ गावसोरनि मावनाय आबाद मावनाय फिथाइ सामथाइ मैगं थाइगं बायदिसिना बेबायदि फसलफोरखौ बिथांमोना बाजाराव लांनानै फानहैनो हायो नङा हो मबा नोंथां आरो ओ आरो लोगोसेनो जोंबो बाजारनिफ्राय बा गो बां बायदिसिना फिथाइ सामथाइ मैगं थाइगं आरो जि जोम बायदि मुवा आरो बायदि मुवा खौ जों बायनानै लानो हायो। बेनिखायनो ओ ओ जोंङो माने बेखौनो बुंनांगोन जुदि खाथि खालायाव जुदि बा जारा थायोब्ला जोंनि थाखाय जोबोरैनो मोनसे सुबिदा जायो। आरो आथिखालाव जोंङो नुनो मोनसै मा ओ जोंनि ओनसोलनि गासै रायजो राजाफोरा लोगो नांनानै मोननै एबा मोनथाम गामिफोरजों लोगो नांनानै जों खाथि-खालायाव एसे एनै फिसा फि नला खुंनायखौ जों नुनो मोनसै माने खार'ना बेनो जोंनि खाथि खालायाव जुदि बे बायदि बारफोरा थायोब्ला जोंनि मानसिफोरनि थाखाय एबा साघारन पाब्लिकफोरनि थाखाय जोबोरैनो सुबिदा जायो। बे बाथ्राखौ साननानैनो दानि जुगनि किसुमान बा आथिखालनि ओ खायसे सानसुमै बिथांमोना बे बाथ्राखौ साननानै खाथि खाला जोंनि सेर सेराव बाजार खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
औ दा आ जोंबो थारैनो ओ जोबोदखिनि बिथां जाय बिथांमोना बे थांखिखौ लादों जोंबो जोबोरखिनि गोजोननाय मोनदों मानो होनना बुङोबा आं सिगांङाव बुंलांनाय बायदिनो आ आबादारिफोरनि थाखायल' नङा खायसे साघारन सुबुंफोरनि थाखायबो जुदि खाथि खाला बाजारफोर थायोब्ला जोबोर सुबिदा जानायखौ आंङो नुनो मोनहरो आरो नोंथां। ओ बिदिब्ला नोंथाङा बुंनो हागोन? गोन नामा जे नोंथांमोननि बेबायदि ओनसोलफोरावबो खाथि खाला गं बेसेसो बाजार फोर दङ नोंथांङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन ओ ओरैनो जोंनि गामिजोंथ' दा आथिखालावथ' आरो गोबां ओ गामि फिसायानो जा बा गेदेरानो जा बेबायदिनो खाथियाव गोबांथार बेबायदि दखान बा हाथायफोर थानाय खौ नुनो मोनो ओ दा जोंनियावबो बेबायदि दङ आरो। ओ गामि खाथियावहाय ओ मोनसे दं आरो गामियावहाय जेरावहाय जोंङो ओ एसेबां मानि गेदेर जाया अब्लाबो ओ बायलाय फाननाया सोलियो आरो बेयावहाय।
औ नंगौ-नंगौ थारैनो जोबोर मोजांनि बाथ्रा। आरो ओ आथिखालाव माने बे बाजारफोरखौ ओ बाजारफोरखौ लाना नै ओ जा सोरखार जाय-जाय सोरखार बे बिथांमोनखौबो गोबारैनो माने ओ गुरुकत' होनाय नुनो मोनदों मानो होनना बुङोब्ला दिनै सोरखाराबो मिथिगौ जे आ खायसे जोंनि आबादारिफोरनि थाखाय जुदि खाथि-खालायाव जुदि बाजार थायोब्ला ओ आबादारिफोरनि थाखाय जोबोदखिनि सुबिदा जायो बे खोथाखौ साननानैनो आ आथिखालनि आ सरखाराबो माने बेनि सायाव गोबांखिनि आ खोथा साननाय एबा गुरुक्थ' लानायखौ जों नुनो मोनो आरो नङा होनबा नों थां।
औ।
जेरैहाय जोङो बाजार होनना बुङोब्ला जोंहा माने बे बाजाराव जोङो दा दैज्लांनि दिनाव जों माइ गाय जेनेबा जेब्ला जोंनिया माइया आ ओंखारगोन बा माइखौ हागोन माइखौ जोङो फाननो लांनो थाखाय बे बाजार हयथ' माइ बायनाय फाननायनि सुबिदाया थानांगोन बैफोरखिनि सुबिदाखौ जोंङो आथिखालनि सरखारारखौ होनाय नुगासिनो दङ आरो
औ
दा ओ नोंथाङा बाजार होनना बुङोब्ला नोंथाङा जे नोंथांमोननि जि खाथियाव बाजाराव दङ होनना बुङो बे बाजाराव ओरैनो गंबेसेसो गलाफोर दङ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ औ औ ओ थाबाय ओरैनोथ' गंब्रैसोआ दङ ओ जेराव ओ गोबां रोखोमनि मुवा बेसादफोर फानो आरो गं बेफोरनि गेजेरावनो गंथामसोआ जेनेल्बा ओ न'खरनि जेरावहाय नांगौ जानाय बुस्थुफोरखौ फानो माइरंनिफ्राय लानानै गासैबो थाव संख्रि मस्ला आरो माखासे जानाय मुवाफोरबो फानो आरो ओ बेबायदिनो आरो गंनै गंथामसो दं जेराव ओ साहा आरो बेबायदिनो आइजोफोरा आरो बर' आइजोफोरा ओ दोरोङारि माखासे जानाय जेरै फिथा ओ बैफोरखौ सावनानैनो बेखौ मोनसे फालांगि महरै गनायनानै लादों आरो
औ बेथ' जोबोर औ औ जोबोर मोजांनि बाथ्रा बेबो औ औ आरो ओ जोंनि साखाथियाव जि बाजार दङ ओ बे ओ बाजारनि बागै आं नोंथांनि एसे फोरमायनि जोंनि ओ खाथि खाला ओनसोल फोराव ओ गासैहै खमैबो खमैबो ओ थामजि बा ब्रैजि खानसो जेनेबा गामिफोर दङ बे गामिजों लोगो नांनानै जोंनि बे गामिनि गेजेरावनो मोनसे जोंहा बाजार दङ बे बाजार लामानि सप्तायाव खेबनै जायो जेन'बा रबिबार खेबसे बाजार जायो आरो बु बार खेबसे बाजार जायो बेनिख्रुइ बुधबारनिख्रुइ रबिबारनि बाजारा देरसिन जायो आरो बै बाजाराव खमैबो मानसिफोरा जेनेबा फाननो फैनाय बाननो फैनाय बायनो फैनाय जायखि जाया द्रेस बायदिसिना मुवा बेसाद मैगं थाइगं बैफोर खिनि गासै मानसिया खमैबो बेयाव खमसे खम जिबा रोजानिफ्राय नैजि रोजासिम मानसिया थुबुर जायो बे बाजाराव बे हिसाबै जोंनि बे बाजारा जोबोर गिदिर होनना बुंनांगोन आरो जोबोर गिदिर होनना बुंनांगोन ओनसोलनि गासैबो मानसिफोरानो माने बे बाजारखौ माने रबिबारनि दिनखौबा बे बाजारखौ बाजार खालामनो थाखाय बा माबा मोनसे फाननो थाखाय बायनो थाखाय नेनानै थायो आरो दा नोंथाङा जे जि बाजारनि खोथा बुंबाय नोंथांनि खाथिनि बे बाजाराव ओरैनो माने सप्तायाव मालाबाफोर बेबायदि हाथाय जायो नामा जेन'बा
औ सप्थायायाव जायो औ जायो
औ औ औ औ
एसेबांबो गोसोआव गैला माने आं एसे गामिनिफ्राय गोजानबो जायो जानो हाग माने गोजानाव थायो आरो आङो गामियाव इसेबां थाया ओ बिस्थिबार जानो हागौ नामा आङो माने रोखायै रोखायै आं बुंनो हादिया ओ जायखिजाया बिस्थिबारानो जानांगौ माने सानफ्रामबोथ' ओरैनो बैफोर गलाफोरा थायो ओमफ्राय बेनि अनगायैबो बेनि अनगायैबो बे बिस्थिबार नङाबा जायखिजाया सानसे समाव आरो सप्तायाव ओ बेयाव गुबुन-गुबुन जायगानिबो माखासे गलादारफोरा फैनानै ओ बायदि मुवा बेसादफोर फानफैयो आरो जेरै गानग्रा जोमग्रा ओ मुवाफोरखौ लानानै फान फैनाय ओ देलायग्रा आरि मुवा बेसादफोर लाबोनानै फानफैनाय आरोबाव ओ गामिनि ओ सरासन स्रा जायफोर मान आबादारिफोर बैफोर आबादारिफोरा गावसोर
मावनाय आबादखौ फान्नायनि अनगायैबो आरो बाह्रानि माखासे आबादारिफोरबो फैयो जाय हाय आबादारिफोरा गावसोरनि न'आवनो गायनाय बा फोनाय बायदि ओ मैगं-थाइगंफोरखौ लाबोनानै बे जोंनि जिहेथु गामि गामियाव जानाय बे दखानावहाय फानफैयो आरो बै सानखालि ओ बेनिखायनो बै ओ थु स्नि दिननि गेजेराव बे सानसेयाव माने जेरैबादि बैस ओस ओ दद सानावहाय जेरैबायदि ओ बे गलाया सोलियो बा जेसेबां गिदिर जायो बेनिख्रुइ बांसिन गेदेरसिनै बै मोनसे सानाव बेहाय गेदेरसिन जाहैयो आरो
औ-औ थिगानो दङ थिगानो दङ आरो जोङो बे खिनि बाथ्राखौबो मख'नांगोन आथिखालनि जि बाजार बा जोंनि बर' हारिनि गेजे जेराव थानाय जि बाजार आथिखालाव जों नुनो मोनो मा जोंनि बे बाजाराव आरो आं दा जोंनि साख खाथिनि बाजार खौबुंनो थांदों जोंनि साखाथिनि जिथु बाजार बे बाजाराव जोङो बांसिनै माने बां सिनै माने ओ जोंनि बाजारनि जि फानग्रा जायखौ जोङो बेफारि होननानै बुङो बेफारि बिथांमोनखौ जों मा नुनो मोनो आइजो आइजो माहारिफोरखौ जों नुनो मोनो जेरैहाय जोंनि बर' आइजो माहारिफोरा बे बाजाराव मा खालामो बा दाउ गोदायो बा साहा दखान होयो बा मैगं-थाइगं फानो आरो बायदिसिना रोखोमनि बेफार फालांगि खालामनायखौ जोंङो आइजोफोरखौ नुनो मोनो ओ नु नुनानै ओ बिसो बिथांमोनखौ नुनानै थारैनो जोबोरखिनि गोजोननाय मोनो जे आइजो माहारि बिथांमोन नाबो जि ओ फालांगियाव एसेबांखिनि जौगाबोबाय बा दावगाबोबाय बा बिथां मोनहाबो जि गावसोरनो फालांगि खालामनानै गावसोरनि न'खौ मोजाङै मोज जां दैदेनलांनो हादों। गावसोरनि गथ' गथायफोरखौ जि सोलोंथाइ होलांनो हादों बे बाथ्राखौ सानोब्ला थारैनो जोबोरखिनि गोजोननाय मोनो आरो आरो बेबायदि सुबिदाया जुदि जेब्लानिखि ओनसोलनि खाथियाव बेबायदि गंसे बाजारनि सुबिदाया थायो अब्ला बैफोर खामानि खो मावनो थाखाय जों खाबु मोनो आरो आरो आइजो माहारि बिथांमोनाबो खाबु मोनो आरो नङा होमबा नों
ओ नंगौ नंगौ
दा बेनिखायनो ओ खायसे सानसुमै बिथांमोना बे ओ खाथि थि खाला बेबायदिनो जेनेबा ओ ओं गं गंजि गामि एबा गंजिबा गामि बैफोर गामिफोरजों लोगो लालायनानै खाथि खाथि हाथाय बाजार मोनसे गायसननो नागिरनायखौ जों आथिखालाव नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ नंगौ
दा नोंथांमोननि ओनसोलाव बेबायदि ओ बाजारफोराव ओ नोंथाङा आइजो माहारिफोरखौ मायबाफोर बेफार फालांगि खालामनाय नुनो मोनो नामा नोंथां?
औ ओ दहायसो आं जिहेथु एसे सिगाङावनो बुंलांदोंमोन। ओ साहा साहा होनायनि बाथ्रा माने साहा दखान ओ बा साहा दखाननि अनगायैबो माने गंफ्रोमबो दखानानो जिहेतु गंसे न'खराव जिहेथु हौवाजों लोगोसे हिनजावफोरबो थायो। दा बेयाव हौवा फोरजों लोगोसेनो माने हिनजावफोराबो थांफानानै बा ओ दखानाव थाहैफानानै गाव गावनि हौवाफोरखौ ओ हेफाजाब हैयो आरो ओ बेबायदि दखान होना नै रांखान्थियारि बिथिङाव रांखान्थि खामायनायावहाय ओ बेबायदिनो आरो ओ आइजोफोराबो गावा गावबाागाव लोगो नांनानै ओ दखान होनायबो दङ। आरो खायसे ओ गंनैसो दखानाव माने हौवा आरो हिनजाव जयैनो लोगो लालायनानै ओ दखान होनायखौ नुनो मोनो।
औ औ औ बेयोथ' थारैनो जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा। दे बिदिब्ला नोंथां समाबो गोबां गैलिया थारैनो नोंथांजों बाजारनि सोमोन्दै सावरायनानै आं गोसोखौ जोबोदखिनि गोजोननाय मोनबाय आरो आरो उनावहाय जुदि सुबिद दा मोनोब्ला नोंथांखौ कल खालामनानै माबा मोन से आयदाखौ लानानै नोंथांजों सावरायबावसिगोन नामा नोंथां?
जागोन नोंथां नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय।
औ औ बेलासे समनि आरोबाव नों थांनो फिन खेबसेबाव अननाय हामलायनायखौ जासिहरनानै दिनैनि सावरायलायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ' नाय जाबाय नोंथां।
औ